हेल नोंथां
खोनाबाय
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथाङा दा मा खालामदों मा खालामदों नोंथाङा दा
आङो नै दासो ओंखाम जाखांदों
अ आं मोनसे टपिकसो लानानै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोनलै
अ दे बुंनाय मा बाथ्रा
नोंथाङा नोंथांखौ बा जायगा अबेबा जायगा जायगा बेरायनो थाङो होननायखाय खबर लानो लादोंमोन आं ओंखायनो।
आंथ' आंबो बिदि बेरायनो मानसि लोगो सिनायग्रासो दंखायो।
अ होनोमबा नोंथां सिलंफोराव थांनां थांगोन। थांनांगौमोना नोंथां शिलं टावांआव
औ बेबायदि जायगायावथ' बेरायनो सानगासिनो दंखायोमोन आङो। थांजागोन आरो माने
औ जिखुनु मोनसे मा होनो सेलेक्ट खालामना थांसै शिलं बा टावांआव होना नोंथां।
औ औ
जों गामियावबो साथामसो दङ नोंथां। थांग्रा ओंखायथ' आरो एसे लोगो नागिरबाव। नोंथां बुरजाबा एथ्रेस जायो नोंथां।
लोगो जमा जानानै थांसै।
उम नोंथां मिथिंनाय थांना दंना गैया?
जोंथिंबो थांगोन लोगोफोर दं।
ना साबेसे दंबायदि नोंथां?
उम जों गामियाव सानै साथामसो दं थांग्राफ्रा।
ए
ओमफ्राय लोगोफोरखौ लिंबा थांगोन आरो माने?
उम आदजन नयजनसो थांबा इन्ट्रारिस जायोना नोंथां लोगोफोर बुरजाबा
औ
होमबा मा माला थांनो नोंथां
बिदिनो फैगोन सप्तायाव थांसै खोमा। औ मोजां सम लानानै।
औ जमा खेनसे सावराय फिननांगोन ओमफाय थां रायलायनानै आराम थांनो हागोन।
औ औ
थांनायानो थ
थांनाया थांनायाथ' माजै थांनांगोन।
गारि रिजार्भ लाबाबो खरसा जानो थांगोन ना बाइकफोरनो थांसैबा नां?
औ
बाइकफोरबा
दस हाजारसोबा आराम मेकआप जाहैगोन आरो सासेयाव दस हाजार दस हाजार मेकआप खालामना लाबा
औ औ
नोंङा बाइक दंखायो दं माथो ना?
औ औ दं दंनायालाय।
लोगो फोरनाबो थाखागोन बाइकआथ'
औ लोगोफोरनाव दङ दंनाया बाइकआलाय।
उम नोंसिनि नोंनि लोगो सासे हिमालया गोजान नु नुदोंमोन माथो आं सि लोगो मोन समनियाव।
मा होनदों बुंफिनलाय
नोंथांनि लोगोना हिमालय ना मा गैयामोन जानो सिगां फैदोंमोन ना जोंखै सानैजों
औ दङ बाइकआलाय बिसिना मोजां मोजांथ'
हिमालया ना मा दंमोनना
औ औ
बेफोरबायदि बायगासिनो लांजाखायो बेखौनो लें थाङो दायोबो मा होनदों मोन
औ थांगोन बेयो नबा
हिमालयाफोर माबा माइ मोजां जायो आरो
ना नोंथां
बै
दाथ' गुरमाया बिराद जागासिनो दंना
दाथ' गरमा बिराथ जादों उ गरमनि थाखायनो गुसु जाय ओंखायनो गोसु जायगा थांनो गोौस जादों गरमनि थाखायनो मानसिफ्रा थांबाय थायोना मालाय बेराय हैसो गारो तावांग शिलं
औ बै नोंथाङा मा मा जायगायाव बेराय हैफेरखो
आङो तावांग सिगां बोसोरनैसो जाबाय खनसेल' थांदों नोंथां गोबावथार जाबाय दा बोसोरथाम बोसोर बेसे ओंखायनो थांबनाव
औ नोंथाङालाय लोगोफोरजों थांनाय ना
खलिनाय
न लोगोफोरजों थांनाय ना न'नि मानसिजों थांनाय
हा
सिगां नोंथाङा लोगोफोरजों थांनाय ना न'नि मानसिजों थांनायमोन
सिगांबो लोगोफोरनो थांदों दाबो लोगोफोरनो थांसै नोंथां
लोगोफोरजों सेन्टार सो लिनोथां बेरायनो
औ
एफाब बोरि टाउङआव बरफ जायगा गुसुनि आरो इउटुब चेनेल दंना नोंथाङा ना?
औ औ
होनबाथ बेफोराव थांबा ब्लग भिडियअ बानायनो हागोन नोंथाङा
जायगा जायगाफोरखौ लानो हागोन आरो जायगानि बिदिनो थांनायाव मा मा नुलांदों बेफोरखौ इउटुबाव ब्लग भिडिअ बानायनानै आगारनो हागोन आरो इउटुब चेनेलाव
औ
जायगा जायगा देखायनो हागोन नोंथाङा इउटुब चेनेल दंबा
जायगाफ्राथ' बिराद मोजां मोजां दं खोमाना
बिराद मोजां जादों नोंथां मानसिफ्रा थांबाय थायो। आयलाब थावां लिरना दंबावसो आरो बरफबो दङ गुसु जायगा दंफां लाइफां आराम मोजां मोजां दं सिखारानो आरो टावां गुसु बार बार बारसो गारोना नोंथां
जेखुनु
नोंथाङा गरम बोथोरखौ बांसिन मोजांमोन ना गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजांमोन
आङो गरम बोथोरखौबो गोजां बोथोरखौबो मोजां मोनो नोंथां मानो होनोब्ला गोजां बोथोरावबो गानफब जोमफब थानानै बेरायनोबो हायो गोजान गोजानफ्राव थानो नङा होनबा नोंथां खोनादों ना नोंथां
नोंथाङा बुंफिनलाय
गोजां बोथोरावबो गानफब जोमफब अस सिथार जुथा लंपेन मुजा गाननानै टावांआवबो बेरायनो हायो होननानै गोजां बोथोरबाबो नोंथां गरम बोथोरावथ गरम बोथोरा साबसिन आरो बेरायनो दा थाउन गुसु गायना थाङो ओंखायनो दा गरम
दा मा
हा
दा नोंथाङा मासिम फरायखो होनदोंमोनलाय
आङो दा बिए फरायगासिनो नोंथां
सेकेन्ड सेमिस्टार फरगासिनो नोंथाङालाय
औ औ माहोनदो?